हेल'
हेल' नोंथां
औ खोनादों ना
औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
औ फ्रि दं आं।
औ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा। सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन।
औ जोंनि ओ बर' फोरा बा जोङो गोदोनिफ्रायनो बा दा जोङो माबायदि आबाद मावनानै जायो नोंथाङा। फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ जो जोंनि बर'फोरा ओ बिदिनो ओ फोथार फोथाराव आबाद माइ आबाद आरो बिदिनो नि जोंना जेरै बेसर सबाय सिबिं बिदि होनानै जायो आरो नोंथां
औ
खोनादों ना नोंथाङा
औ नोंथां खोनादों
औ। बिदिब्ला दैज्लां होनोब्लाथायथ' जोंनिया गायनाय-फुनाय होमबा ओ जोङो बिदिनो माइ गायनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो ओ मा होनो माबा खोथिया फोग्रोनांगोन आरो ना बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो मा होनो फार्स्टआवनो माइलि दोनखानाय जायो खोथिया बानाय खोथिया बानायनो थाखाय। बिदिनो जोङो खोथिया माबानो थाखाय जोङो ओ फार्स्टावनो सोमना दोननांगोन आरो बे बे माइलिखौ समना दोनखां बिदिनो साननै सानथाम साननायनि उनाव बोखांनानै ओ बोखांनानै जोङो बेखौ हायाव फेना दोननानै मा होनो‌ थास बिलाइजों खोबना दोनो आरो जाहाथे बे मोजां जा बेरो हेला
औ नोंथां खोनादों
औ बिदिनो ओ जोङो ओ बिदि खोबना दोननानै जाथे मोजां मोजां जाबाय थागोन बिदि खोबना दोनो थास' बिलाइजों बिनि उनाव जोङो ओ हालि एवनानै जेनेबा दुब्लि फोथारखौ हालि एवनानै लाग्रोयो बिदिनो हालि एवनायनि उनाव जोङो दसे समनि उनाव बेखौ जोङो सारनानै होना होयो आरो बिदि फोखांनायनि उनाव जोङो मास मोनसे बा बिदिनो ओ मास मोनसे बा नैजि दानसो दोननानै जोङो फोथाराव ओ हालि एवखांनायनि उनाव बेखौ गायनो गायो आरो
औ
नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बेबायदिनो फोनाय जायो खोथियाखौ ओ खोथिया फोनो थाखाय जोंनाबो बेबायदिनो ओ जोलैखौ न'आवनो दोनखानाय बा जोङो बाजाराव मोननाय जि जोंना पेकेटनि माइज्लि थायोना बेफोरखौ जोङो फोनाय जायो आरो नोंथां
औ
औ जोंनियाबो बेबायदिनो बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय ओ बस्थायाव खाथबनानै जोङो बेखौ फुख्रियाव साननै बा सानथाम बिदिनि थाखाय सोमना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय ओ हाफोराव जों बे खौ फेनलानानै दोननाय जायो आरो।
औ औ
आरो जोंना खोथियाफोरनि थाखाय ओ बेबाददिनो दुब्लि बा फोथार खौ मोजाङै हाल एवनानै लानाय जायो आरो आरो जोंहा बेखौ हाब्रु बानायनाय जायो आरो हाब्रु ग्लेब ग्लेब। बेबायाददिनो अखा हायाब्लाथ' जोङो मेसिनजों फुख्रि बा जामफै बेफोरबायदिनिफ्राय दै बोनानै लाबोनाय जायो आरो नोंथां।
औ दे
जोंनाथ' गोदोनि समाव बेबायदिनो नांगोलजों हाल एवनानै जोङो खोथिया फैनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर बा हेन्द ट्रेक्टर बादिजों हाल एवनानै फोनायखौसो जोङो बांसिन नुसै आरो नोंथां।
औ गोमालांनो हमबाय।
खोथियाखौ हौवाफ्रानो फैयो आरो फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो बेबायदिनो जोंनिया खोथिया फोखांनायनि उनाव बेखौ जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा जाया बा न खसथ' खालाया बिनि थाखाय नेट बा बेरा बेफोरबायदि सोंथेनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बिनि उनाव जोंहा गायनाय होनोब्लाथ' जोङो गिबियावनो ओ आलि दाननानै फोथारखौ हाल एवनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया खोथिया फुनाय जायो। मास मोननैसो बेफोरबायदिनो थानानै
औ
औ जोङो बे खोथिया फुनाय आरो माइ गायनायखौ जोङो आइजोफोरखौनो नुनो मोनो आरो।
औ
औ जोंहा खोथिया फोनाय खोथिया फुनाय बा माइ गायनायाव जोङो एसे मानसिफोरखौ गोबां नांगौ जायो आरो जोंनिया बेबादिनो। बदल जालायनाय बा हाजिरा बा सावरि बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ बेबायादिनो जोंनिया ओ फोथारखौ हाल एवनानै हाब्रु ग्लेब ग्लेब बानायनानै जोङो बेयाव माइ गायनाय जायो आरो।
औ
औ बेबायदिनो जोंथ' आथिखालाव बेबायाददिनो ओ मेचिनजों गायनाय मेचिनजों हानाय बेफोरबायादि ट्रेक्टरजों हालेवनाय जों बेफोरबायाददिखौनो बांसिन नुसै आरो नोंथां।
औ
औ गोदोनि बायदि नांगोलजों हालेवनाय बा मानसिफ्रानो गायनाय मानसिफ्रानो हानाय बेफोरखौ जोङो खम नुसै आरो नोंथां।
औ
औ
नंगौ
ओ बेबायदिनो जोंनिया माइ गायखांनानै जेब्ला माइआ मोनो अब्ला जोङो माइखौ हानाय जायो आरो नोंथां
औ
बेबायदिनो जोंनिया माइखौ मानसियानो हायोब्ला जोङो माइ हानायनि बदलै जोङो बिसोरनो माइखौ हरनाय जायो आरो आरो जोंना मेचिनजोंबो हानाय जायो आरो बेबायदिनो मारा होनाय होनोब्ला थ' जोङो ओ गोदोनि समाव मोसौजोंनो मारा होनाय बा ट्रेक्टर बादिजों मारा होनायखौ जोङो नुयोमोन नाथाय नाथाय आथिखालाव जोङो मेचिनजों मारा होनायखौसो बांसिन नुसै आरो नोंथां
औ
औ जोंनिया बे मारा होयोब्ला जोंनिया जिगाबा एक्सट्रा आरो माइआ एक्सट्रा बेफोरबायदि गखायो आरो नोंथां
औ
बेबायदियैनो जोङो माइरंखौ दोननाय जायो बा माइखौ मारा होनाय जायो आरो
औ
औ बेनिफ्राय जोङो जिगाबखौ मोसौफोरखौ जाहोनो थाखाय दोननाय जायो आरो नोंथां
औ
औ नोंथांमोननिथिंबो बेबायदिनो दिनो मेसिनजों गायनाय मेसिनजों मारा होनाय बे फोरो सोलियो नामा
औ नोंथां जोंनिथिंजायबो बिदिनो मेचिनजों नानाय आरो बिदिनो मेसें खानाय जानो हमबाय आरो बिदिनो आगोलनि बायदि मानसिया हानाया बिदिया गोमालांनो हगासिनो दङ
औ
बिदिनो माइ मारा नानायावबो बिदिनो मेचिनजोंनो नायो
औ
औ
नोंथाङा बेबायदि मेसिनजोंनो हानाय बा मेसिनजोंनो मारा होनायखौ मोजां जादों सानो ना गाज्रि जादों सानो
आंनि बायदिब्लाथ' आङो गाज्रि जानाय बायदि सानो आरो नोंथां
अ
बे खिन्थु मा होनो समनि आंखालनि थाखाय दानिया बांसिनानो मेचिनखौनो बाहायनाय जायो आरो
औ आरो जोंना आथिखालाव मानसिफ्रा गोबां खामानियाव मुखुब जानानै थायो नालाय बेनिखायनो मेसिनजों बाहायनायखौ जोङो आथिखालाव बांसिन नुसै आरो ना नोंथां औ बेबादिनो जोंना दैज्लाङाव गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै बहल जिंखा लाव
औ
बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बेफोरखौ जोंहा जें होनानै बा औवानि जेंसि होनानै बा जोङो बेबायदिनो सुथलि दिरुंफोरखौ सोंनानै जोङो बानायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां
औ। बेफोर मैगंफोरखौ जोङो फाननो थाखायबो बानायनाय जायो आरो खायफाया न'आव जानो थाखायबो बानायनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
बेफोरखौ जोङो बाजारनिफ्राय बायोब्ला जोङो बेबादिनो गोबां हासार इउरिया मुलि बेफोरबायदि होनायखौ जोङो मोनो आरो नोंथां।
औ।
औ बेबादि होनायखौ जाबाय थायोब्ला जोंहा सावस्रिनि था खाय मोजां नङा आरो आरो बेफोर मैगंफोरा बायनानै लाबोनायनि सानसे बा साननै उनावनो सेवलाङो बा बे बादिनो गाज्रि जालांङो खौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ।
औ। बिनिफ्राय जोंहा न'आवनो गायोब्ला बेबादिनो गोबोर हासारफोर हाथफ्लाफोर बेफोर बादि होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां आरो जोंनिया बेफोरो देहानि थाखायबो मोजां।
औ।
ओ नोंथांमोननिथिंबो मा मा आबाद मावबावो माइ आबादनि अनगा
जोंनिथिंजाय माइ आबादनि अनगायै जेरै बेसर दा बेफोरखौ बेसरफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
बेसर सिबिं बादिखौ आबाद बार आरो बार जेरै सबाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
औ।
बिदिनो बेसरखौबो फोनानै जोङो। गोथाव जानो हायो आरो नोंथां।
औ।
जेरै-बायनायनिफ्राय जोंङो न'आवनो आबाद मावनानै जानाया साबसिन होननानै आं सानसे आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंसिनिथिंजायबो बेसर आबाद मावो ना नोंथां।
औ नोंथां जोंनिथिंबो मावनाय जायो।
औ।
औ। बेसर सिबिं बेफोरखौबो मावनाय जायो आरो सिबिंखौबो जोंहान फिथा जानायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ
औ। बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंना समाबो जाबाय।
औ दे बिदिब्ला।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।